औ नोंथां औ
ओ नोंथाङा फ्रि दंना
औ आं दायो फ्रियैनो दंथ'यो औ
ओ फ्रिबा नोमोन नोंथाङा मोनसे टपिकनि बागै सावरायफानो हागोन नामा माने ओ आबाद गायनाय बेनि मुलाम्फा बेफोरखौ लानानै सावरायनो सानदों औ नोंथां ओ सिगांनि एसे एसे फोरमायना होग्रोनोसै मानो होनोबा आबाद गायनाय ओम दाथ' माइ गायनाय बोथोरा नोंथां ओ जायफोरा जायफोरा निजा हा दं बे माइक ओ माइ माइ माइखौ गायदों आरो माइखौ गायनानै जोङो माइनिफ्रायनो जोङो ओ जाग्रा माइरंखौ मोनो आरो ना ओं जेरै जों माइरनिफ्राय ओंखाम मोनो माने माइ गायनायानो बर'फोरनि थाखाय थाखाय मोनसे गोनां खामानि जोङो माइखौ माइखौ गायनानै ओ जेब्ला माइखौ गायगोन गायनानै बेखौ जंनानै जेब्ला मोनगोन अब्ला हाजासे हाजासिम जोङो आरो दानि दानि दानि जुगावथ' बिदिनो निजा निजा न'आवनो गायनानै मैगं थाइगं फाननो हायो जेरै जोङो केरेला पटल भिन्दि लेरसि ओ बेफोरखौ गायो जेरै जोङो गायनानै बेफोरखौ फाननानै जों बेनिफ्राय रां आरजिनो हायो माने मुलाम्फाखौ मोनो आरोना जोङो जेरै जोङो बेफोरखौ जेरै ओ जेब्ला थेमसि गायगोन थेमसिनिफ्राय जों आथा आथा मोनो होनना मिथिगौ आरो ना जेरै थेमसिखौ गायना थेमसिखौबो अनेक मानसिफ्रा फोयो फोनानै जोङो बेफोरखौनो न मेसिनाव लांनानै जोङो बेनि फ्राय आथा मोननो हायो ओ आरो अ बेफोरखौ फाननानै जों रां आरजिनो हायो आरो बेसर जेब्ला बेसरखौ फोगोन अब्ला बेसर फोन बेसरखौ जोङो फोयो मानो होनोब्ला बेसर जा बेसर फोनाय सम जोबब्ला बे सरखौ फोयो जोङो आरो बेसरखौ फोनानैबो जोङो मुलाम्फा मोननो हायो जों बेसरनिफ्राय थाव मोनो बेखौ मिथिगौ नोंथाङाबो मिथिगौ जानो हागौ जों बेसरनिफ्राय थाव मोनो होननानै मिथिगौ आरो जिखुनु जोङो बेखौबो जों मेसिनाव लांनानै बेनिफ्राय थाव दिहुननो हायो मानोना बेफोरखौ फोनानै बेफोरखौ गायनानै जोङो बेनिफ्राय गोबां रां आरजिनो हायो जेरै जोङो न'आव मैगं थाइगं जाखिनि आं मैगं थाइगं बुंलांदों ना बेफोरखौ जेरा न'आव ओ नांगौखिनिखौ जोङो न'आवनो गायनानै न'नि जानाय मुलाम्फाखौबो बुथुमनो हायो जिखुनु जोङो बाजार बेफोराव हाथाय बाजाराव फाननानै एबा हथाय बाजार एबा फालांगिफोरनो फाननानै जोङो बेनिफ्रायनो थाव संख्रि बेनिफ्राय मोननाय रांजों जोङो थाव संख्रि बे बेफोरखौ बायनो थाखाय जोङो थाइसे थाइनै रां आरजिनो हायो आरो। माइ गायनाय बोथोर ओ माइ गायनाय बोथोराव। थ' दासो जोबोद अखा हानाय दैबाना जानाय। जायफोर ओ दैबाना जानाय समाव बिदिनो जायफोरा खोथिया माने गायखांजोबाखैमोन बिसोरखौ गोजावलांनाय जों नुनो जों नुनो मोनदों आरो। दैबाना जानायनि जाहोनाव खोथिया माखासे माने गाज्रि जानो हमदों माने खोथिया दैजों दै बानाय बेफोरबायदि लोमोब्ला खोथिया गाज्रि जायोना माने माइखौ जों अ गाज्रि जानायनि जाहोनाव जोङो माइखौ मानि मोजाङै मोननो हाया आरो ना आरो जोंथ' मिथिगौ आबाद मावोबाबो हादान एरियायाव जायो हादोरनिाव बांसिन आबाद मावनायखौ जोङो नुनो मोनो
आबाद मावनायखौ जों हादान एरियायाव नुयो नाथाय जोङो माइ गायनाय बेफोरबायदि। फै बेफोर बायदि बेखौबो जोङो गायो नाथाय हादोरावो नाथाय जोङो मैदेर बेफोरखौ फैनाय बांसिन खोनानो मोनो हादा एरियायाव मानो होनोब्ला दाथ' बिदिनो फैयोब्लाबो कारेन्ट सट ना मा होनो कारेन्ट सट जि जहै जोङो बेफोरखौ होबथानो हायो फैब्लाबो बिसोरो माने फैनानै आबाद बेफोरखौ माने माखासे बेफोर फैनानै जाफैनायनि जाहोनाव आबादफोरा माखासे लस जायो आरो जोङो। जाय जाखिनि जोङो फाननो मोननांगौ माखासे बिसोर थंजों सिलिंखार खालामलांनानै। आबादफोरखौ जोङो मोननांगौखिनिखौ जोङो मोननो हाया आरोना माखासे
नंगौ नंगौ
औ जिखुनु जोङो आं बुंनांगौ आं बुंनांगौ आयदाया बेसेबांनोमोन नोंथाङाब बे एसे फोरमायना होनो हागोन नामा माने
अ हागोन हागोन नोंथां दा जोंहा आबाद आबाद मावनाय होननानै बुङोब्ला बर'नि गुबै खामानियानो आबाद मावनायानो नङा होमबा दा आबादखौ जोङो नोंथां बुंनाय बायदिनो जों गुबुन गुबुन रोखोमाव बा। गुबुन गुबुन जों आबाद मावो जुखाम माइ बेसर फाथो सिबिं नङा हा मैगं थाइगं जेरैखि पथल जिंखा नङा होमबा खुमब्रा जोगोनार जों बेखिनिखौ मावो दा बिनि सायावनो आं मोनसे बुस्थुखौ बुंनोसै आरो दा नोंथां बुंनाय बायदि दा जोङो आबादनिफ्राय मुलाम्फा होन्नानै बुङोबा जों मोननै मुलाम्फा जों मोननो हायो। मोनसेया जाहैबाय देहायारि मुलाम्फा नङा होमबा जों जानानै जोङो देहाखौ जोङो थाजिम खालामनो हायोबा मोजां हेल्दि देहायारि गोग्गो खो जों लाखिनो हायो आरो मोनसे जाहैबाय माने रांखावरि रांखावरि मुलाम्फा जेरेखम जोङो फाननानै जोङो रांखावरि बा न'खर सालायनो थाखाय जों फैसा मोननो हायो थारमाने बेबायदि आरो दा खोथाया जाहैबाय जोङो माइ गायोब्ला मुलाम्फाया जाहैबाय जोङो जुदि जोङो बांद्राय रासायनारिक हासार होआलासिनो जुदि जों अर्गानिक स्टाइलाव गायोबा माने जों मा खालामनांगौ जाया माने बेमार आजार जानांगौ जाया बा माबा मोनसे जोङो गाज्रिखौ आव जों गोग्लैनांगौ जाया बेबादि जायो आरोखि दा माइ होननानै बुङोबा मायाबो बुहुद रोखोमनि दङा होमा जेरेखम जोसा माइ दङ माइब्रा माइ दङ नङा होमबा दा थिग बेबायदिनो जों माइ गायखांनायनि उनावहाय जेन'बा जोङो जानाय बोसोरसोनि जानायखौ जों मा खालामखायो जेन'बा जों बाख्रियाव सोनानै दोनो नङा होमा बेदिनो जोंनि बर'नि माइ गायनानै नेमखान्थिखा दा बेखौ जानानैनो जोङो बोसोरसे जों थांनानै थायो जेब्लाहालागै माने फैगौ बोसोरनि माइखौ जों हाया नङा होमबा
औ
बे बायदि आरो दा जों गोबां न'खरफोराव जों नुदों माने माइखौ जोङो मा खालामो दानि मदार्न जुगावहाय जेन'बा जोङो ट्रेक्टरफोर बा बायदि बायदि आगजुफोर बाहायनानै जोङो गोबां बिबाङाव जों माइ गायनायखौ जों नुदों जे रखम गंसे न'खरावहाय जों मा खालामो जेन'बा ब्रैजि बिघा बाजि बिघासिम जों माइ गायनायखौ नुयो। दा बैफोर माइखौहाय जानो थाखाय बिसेबां नांगौ बेखौहाय जोङो न'आव बाख्रियाव दोननानै आद्रा बाखि थानायखौ जों मा खालामो बाजार गलाफोराव बा जोङो हाथायफोरावहाय जों लांनानै बेखौ मा खालामनाय जायो फानहैनाय जायोबा फानहरनाय जायो आरोखि। दा बैफोर रांखावरिखौ जों लानानै माखासे जोंनो नांगौ जानाय बेसाद नङा होमबा बैफोरखिनि मुलाम माने मुलाम्फाखौ जों मोननो हायो आरोखि बेबायदि आरो। आरो बेजों लोगोसे मैगं थाइगंनि बेलायाव नोंथां बुंनाय बायदिनो दा बयनिबो न'खराव जेन'बा बर' न'खर हिसाबै नङा होमबा जोंनाव मा थायो माने मैगं थाइगङाव थाखायो जे रखम मैथा नङा होमबा जोंनाव जोगोनार खुमब्रा लाव जिंखा पथल बयनावबो थायो बानलु नङा होमबा दा बैफोर जेन'बा आ माबाखौहाय ओ जेन'बा जोङो मैगंफोरखौहाय गायोबा जोंहा मुलाम्फाया बेनो जोङो गायोबा बांसिन जों मा खालामनांगौ आंनि साननायाव माने बांसिन जोङो अरगानिक माने जोङो गोबोरखि होनानै बायदि बायदि जोङो न'आवनि हासार होनानै जों मा खालामनांगौ गायनांगौ आरोखि अब्ला जोङो बेमार आजार बायदि बायदिनिफ्राय बारग'नो हायो होननानै आं सानो आरोखि मानो होननानै बुङोब्ला दानि जुगाव जों नुबाय नङा होमबा बहुत दायबेटिस जायो नङा होमबा सुगार जायो बायदि बायदि प्रब्लेम केन्सार मानसिनाव बुहुत बेमार जायो नङा होमबा बैफोर बेमारा मानिफ्राय फैदों होननानै बुङोबा जोङो रासायनिक रासायनारि बा
गोदान जिखुनु जोंनि आदब खायदा बा जोङो गोबां बिबांनि आबाद माने दिहुननो नाजानायावहाय जों नांगौनि बारा जोङो हासार बायदि बायदि नङा होमबा गोनोखोआरि माने जुगावहाय जों बानायनाय जेन'बा जोङो पटास बा जोङो एम्फौ फोथैग्रा मुलि नङा होमबा गुबुन गुबुन रोखोमनि जोङो हासार मुलिफोर बाहायनायनि जाउनावहाय जोङो बैफोर मैगंफोरखौ जायोबा जोंनि देहाया खहा जायो होननानै माने आं सानो आरोखि
औ
बेबायदि आरो दा बेजों लोगोसे जोङो बैफोर मैगंखौ जों फाननानै जों रांखावरि मुलाम्फाबो जों मोननो हायो जे रखम न'खर सालायनायाव जोंहा हेफाजाब मोननो हायो गोबां बिबाङै दिनै बुहुद माने बर' सुबुंफोरखौ जों नुदों माने गोबां आबाद मावनानै नङा होमबा बुहुद माने गोबां बिबाङाव मा खालामनाय रां आरजिनाय जों बेफोरखौ नुनो मोनदों आरोखि गावनि जिउ थांनानै थानायावहाय मा खालामो माने सुंथानो हानाय बा गसंथानो हानाय बैफोरबायदि आबाद मावनायखौ माने जों नुयो आरोखि। बेबायदि आरो आरो बेजों लोगोसे नोंथाङा बुंलांनाय बायदि नोंगौ थिगानो जोंना हादानाव मा जायो आबादा बांसिन जायो नङा होमबा दा हादानाव आबादा बांसिन जानायनि मेन जाहोना जाहैबाय नोंथाङाथ' बेखौ मिथिखागौ दा जोंना मा जाबाय माने माखासे मुवा बेसाद बाहायनायनि जाउनावहाय माने जोंहा हासार बा मुलि एम्फौ थैग्रा मुलि नङा होमबा जोङो सुपार पटास बैफोरबायदि जोङो माबाफोरखौहाय रासायनारिक हासार माने हासारफोरखौ बाहायनायनि थाखाय जोंना मा जाबाय हाया गाज्रि जाबाय। नांगौबायदि बिबांनि जोङो फसल दिहुननो हायिलाय जोङो बा नांगौ बायदि फसलखौ दिहुननांगौबा जोङो गोबां बिबांनि जों हासार होनायाव जोंना हाया गाज्रि जायो नङा होमबा दा बैफोरबायदि जेन'बा हाया हादानाव जेन'बा हासार होयि नङिलाय माने अरगेनिक जानायलाय बेवहाय हा माने हासारा बांसिन थानायलाय अरगेनिक हासारा बांसिन थानायलाय जोङो हादानाव जों बांसिन फसल जायो होननानै जों मोनथियो आरोखि बेबायदि आरोखि दा ओरैनो दा नोंथांनिफ्राय आङो गोबां खोथा मोनथिबाय जेरेखम दा बर' न'खर फोराथ' बयहाबो खेथि थाखायो नङा होमबा? दाथ' दैजलां बोथोरानो दा दैज्लां बोथोराव जेन'बा दा गायनाय फुनाय मुखुबानो दा दैज्लां बोथोराव जों गायदों मानि थाखाय गायदों होननानै बुङोबा जों बोसोरसेनि जानाय बा गावनि रांखावरि मुलाम्फाखौ जों मोननो हानायनि थाखाय जों बेखौ गायदों आरोखि बेबायदि आरो आरो दैलांनि जेरखम मैगं दा जागासिनो दङ नङा होमबा? लेस्रा जायखौ बुङो स सबाय बिमा बैफोरखौ जोङो अर्गानिक गायनो गोनां जायो गायो आरो जोगोनार दैलांनि बेजों लोगोसे मैथा नङा होमबा गोबां बिबांनि जोङो आबादफोरखौ जोङो बर' गामिफोरावहाय नुनो हायो आरोखि बेबायदि आरो दा नोंथांनिफ्राय आङो गोबां खोथा आं मोनथिनो मोनबाय दा जोंहा सावरायनांगौनि जायनाखि सम बेबो जोबनानै फैबाय जानानै फैबाय नङा होमबा नोंथांजों गुबुन मोनसे टफिक बेखौ लोगो मोनफिनगोन होननानै नोंथांसिम आसा थाबाय। माने बुहुत रोजा रोजा साबायखर थाबाय आरो नोंथांनिसिम।
नोंथांनिसिमबो साबायखर थाबाय गोजोन्थों।